खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
थाङा ओ मानोबाफोर आंनिसिम कल खालामदोंमोन?
औ औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दंबा एसे?
औ फ्रि दङ आं।
अ नोंथांनो आङो जोंनि जों बर'फोरा माबोरै मागो दमासिखौ खुङो मागोआ मा समाव जायो बेनि बागै एसो आं सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामदोंमोन आरो। अ अ नंगौ नोंथां। दा मागो दमासिखौ नोंथांमोनखौ माबायदि खुङो नोंथाङा बेसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ मागो दमासि फोरबो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा ओ सिगांनिफ्रायनो खुंबोदों नङा होमबा नोंथां? ओ आथिखालावबो मागो दमासि फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव सिगांनि बायदिनो गाजा गोमजा खुंनायखौ नुनो मोनबोद दों। नाथाय माखासे नेमखान्थिफ्रा ओ आलादा आलादा जालांबाय बा माखासे नेमखान्थिफोरखौ ओ दोनथ'नानै गोदान नेमखान्थि बाहायनायफोर सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनदों ओम ओह मागो दमास सि होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव मागोनि सानसे सिगांनो ओ बर' आइजोफ्रा ओ फिथा बा एन थाब एवनो थाखाय माइब्रा माइरं माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोनो।
नंगौ।
आरो बेबायदिनो मागोनि हरावहाय ओ बे सोमनानै दोननाय आलुआ ओ नंगौ नों सोमनानै दोननाय आलुवा माइरंखौ। दिंखि बा उवाल। बेफोराव सौनाय जायो सौनानै ओ-।
आलु-आलुआबो औ आलुआबो सौवो आरो। माबाबो सावो। ओ-माइब्राफोरबो। औ
ओ नोंगौ नोंथां नाथाय जोंनि ओनसोलाव आलुवाखौ मागो आव गोदोनि समाव सावनाय जाया खालि माइब्रा माइरंल' संनाय जायो बेबायदिनो देनानै ओ फिथा एव ओ एनथाब एवनायाव नांगौ जानाय जेरै- सिबिं, आरो गुर
औ औ
हाइजें, सेनि ओ बैफोरबायदि मुवाफोरखौ सिगां सानसे सिगां मागोनि मागो दमासिनि सानसे सिगां बुथुमनानै लाग्रोयो।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
बेखौ मागोनि सेथि सानखालि सावनाय जायो ओ बेयावहाय जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमनि एन्थाब एवनाय जायो। मोनसेया जाबाय एन थाब गोलाव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय सिथाव। जायखौहाय माइब्रा माइ माइरंखौ गुन्दै खालामनानै बेखौ ओ दैजों गलायनानै बेवहाय सिनि होनानै ओ‌ थावआवहाय थाव गुबै बा रिफाइनवहाय एवनाय जायो नोंथां।
खोनादों
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों, खोनादों।
बेबादिनो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बे मोननै रोखोमनि फिथाखौल' बानायनाय जायो आरो मोनसेया जाबाय नालेंखर फिथाइ, नालेंखर फिथाइनि ओ फिथाइखौ फिसा-फिसा थुख्रा खालामनानै बा सैनानै बेनिफ्राय लादु बानायनाय जायो जायखौ सिनिजों औ, नोंगौ नोंथां। ओ बेखौ बानायनाय जायो आरो मागोनि सेथि सानखालि बर' आइजोफ्रा ओ सो-सोरांसि सोरांसि सिखारो आरो ओ मागोनि सेथि सानखालिनो जोंनि ओनसोलाव बेलांगुर सावनाय फोरबोबो जायो नोंथां। ओ बेलांगुर फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव सेंग्रासा गथ'फोर बा लावखार गथ'फोर ओ बिथांमोनहा दैमा जिङावहाय औवा गोथां लानानै औवा गोथांखौ खुन्थिया बानायनानै बिनि सायाव
अ अ सानब्रै सानबानि सिगाङावनो बनायनानै दोनो नोंथां।
नोंगौ।
बे माइ माइ हाखांनानै बे नारा बे नार
नारा औ नंगौ नोंथां आरो थालिर बिलाइ ग्रान गय गोरा गय ओ गय दुनाय खं बैफोरबायदि बुस्थुजों ओ बेलांगुरखौ खुंनाय जायो नोंथां आरो बेलांगुर साव ओ सावनो सावखालि सोरांसि सांसि समावनो गामिनि रायजो राजा बयबो लावखार गथ'फोर बा गामिनि सेंग्रासा गथ'फोरजों बेलांगुर सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो
खायसेया सोरांसि सोरांसि सावो आरो खायसेया आरो सोरां सोरबाखौ फुड़ाव नङाहोमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ। जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन रोखोमनि उम मागो फोरबो बा बेलेंगुर सावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
आरोना जोंथिबो बेबायदि नोंथांमोनिथ' बायदि बेबायदि दमासि दमासि औ औ दमासि बेनि खायसे खायसे खायसे खायसे दमासिनि सिगां बै फिथा गुन्दैफोरखौ देना दोनङो आलुवानिबो जोंनिना माइब्रानिबो देयो आरो। देनानै बे दमास सेखालिबो खावो आरो दमासिनि सिगाङबो जोंनिया सावना दोनो आरो। अ अ जाहाथे ओजों एक थारिखखालि गोबां आइजोफोरा खामानि थायो नालाय बेनि थाखायनो एसे सानसे बा साननै सिगांनो सावना दोनो आरो।
अ नंगौना?
खामानि खामानिफ्राय एसे रेहाय मोननाय बायदि।
नंगौ नोंथां।
खालि जोंनिया बिदिनो ओ गोजान गोजान थानाय गो न'खरनिफ्राय गामिनिफ्राय गोजानाव खामानि एबा साख्रि बाख्रि मावनो थानायफोरा बे दमासि खालि सफैजोबो गासैबो न'आव मोजां बेदर फिसा उम बिमा फिसा बिमा बिफा बिसि फिसाय गथ'फोरजों अनलायनानै बोथिसे जानो होननानै बिदिनो फैनाय जायो आरो। थैनाय जानानै बे बिदिनो मोजाङै दमासि मागो दमासिखौ फालिनाय जायो। औ बिदिनो गामियाव गोबांमोन मानिस मानसिफ्रानो मोजाङै बे मागो दमासिखौ खुंलांनो जाहाथे नांलाय खमलाय गैयालासेनो बेबायदि खुंलांनो नागिरो। आरो बे से थारिख खालिबो जोंनियाबो बै भेला फुजिखौ बे भेला फुजिखौ जोंनियाबो सावनाय जायो आरो खायसेया सोरांस्लाबै मोनै सावो। सासे आरो सोरांनायनि उनाव सावो आरो खायसेया।
औ नंगौना नोंथां?
बे भेला फुजिखौ जोंनि बेबायदि बनायनाय जायो जा जा जों माइ हायो बे माइ हानाय नाराफोरखौ नाराफोरखौ बुथुमनानै आरो जिगाब एसे बुथुमनानै ओ थालिर बिफांनि गोरान एसे बुथुमनानै सानब्रै सानबानि सिगाङावनो जोंनिया बे औवानि खुन्थिया बनायनानै बेखौ ओ माइहुम बायदि थेला फुजिखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां
अ नंगौना नोंथां?
फिथा फिथाखो मोनथाम समनि सावो गोबाङानो मोनबोदों ओ लारुजों मोनब्रै जायो लावदुम फिथा आरो थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो बे नालेखरखौ लारु खालामनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो बुंनो थाङोबा दा मागो दमास सिया आगोल जेबायदि मोजाङै जायोमोन दा एसे बे मागो दमासि इन्टारेस्टफ्रा एसे खमायबोबाय थादों आरो नोंथां आगोल जोबोर इन्टारेस्ट गोनांमोन।
नोंगौ नोंथां।
औ बर'फोरा जोबोद इन्टारेस्ट खालामोमोन दा एसे डिजिटेल जुग जादों नालाय एसे खमायबोबाय थादों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। ओ मागोआबो दमासिनिस समावबोद नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोनसे फोथायनाय दंना गैया खि मा गो बैसागु मागो दमासिनि समाव आ मागो दमासिनि सेथि सानखालि नोंथांमोननि ओनसोलाव थायग्रा गय बिफां बा नालेंखर बिफां बा खान्थाल बिफां जायखिजाया बारिनि फिथाइ थायग्रा बिफाङाव थाराय बा जिगाब बैफोरजों ओ बैफोरजों फिथाइ थायग्रा बिफांनि गुदियाव खानाय
औ खायो खायो खायो खायो नोंथां औ नारेखल माने खल दंफां गय बिफांफ्राव खायो आरो नोंथां नोंथां मोननियावबो दं ना बियो
ओहो दङ नोंथां ओ नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बेयो ओ‌ फिथाइ थायग्रा बिफांनि गुदियाव बेफोरखौ खायोब्ला माज जायो होननानै ओ नोंथां मोनिद सोलाव फोथायो
ओ जोंनि बेबायदिनो फोथायो माने मोजाङै थाथों मोजाङै थाइथो बेबायदिनो फोथायनानै जोंनियाव खानाय जायो आरो जाहाथे मोजाङै बिथाय होथों होननानै औ
अम जोंनियावबो बेबायदिनो फोथायो नोंथां
औ औ आरो जोंनियाव मागो दाननि से थारिखखालि जोंनियाव बै सोरबाफोर हाबा गोदान जादोंबोला ओ बिसोरनि बियाम बिसोरनि बिहामजो फिसाजलाफोरा बिहावफोरखौ एबा न'खरनि बिहाव जानाय नखरनि बिहाव बिखुनजो न'खरनि गेदेरफोरखौ मान होनानै गासैखौबो खुलुमनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
गोदेर गेदेरफोरा उन्दैखौ मान होयो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुम होयो। बेबायदि से थारिख खालि खालामनाय जायो। नोंथां गामि-गामि आरो जोंनि गामियाव लोगोसे गामियावबो गामिनिफोरा गासैबो बाथौ थानसालियाव ज' जानानै बिदि गोदोरा उदैखौ अननाय उदैया गदिरखौ अननाय खुलुमनाय बेबायदि से थारिखखालि खालामनाय जायो आरो नोंथां जोंनियाव
नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेरैबायदि ओ मागो दमासिनि समाव गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान बाव नाय बेफोरबायदि नेमखान्थि आरो बेजों लोगोसे ओ थैनानै थांनाय न'खरनिनो ओ बैसो गेदेर बा जायखिया न'खरनि थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो फिथा एन्थाब बायदिसिना बावथायफोर बावनानै ओ खुलुमनाय खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावो नखरनि सि सोरबा गोमानाय बा थैनानै थांनाय सुबुंनो बेफोरबायदि फिथा एन्थाब होनानै बावनाय फोरबोखौ नुयो नामा नोंथां
नंगौ दे नंगौ नोंथाङ बावो जोंनि बेबायदि फिथा एन थाबानो जा माइब सा बेबायदि जा गोथाङै थानाय समाव जि जों जि-जि बेसादफोरखौ जानानै मोजां मोनो बेखौ बिथांनो बावनाय जाया आरो बिथाङा बावनाय जायो।
नंगौना नोंथां
अ बेखौबो गोथैसो बावनाय होनो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथा आ बे खिनि
साइटि बावनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला बे खिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा? नंगौ द